औ नोंथाङा खोनादोंना? औ
ओ जों दा मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनि। बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि सायाव।
औ जागोन नोंथां।
बर'फोरनि गान्नाय जोमनायखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो सरासनस्रायै ओ आयजोफोर बेखौ दख'ना आरो हौवा मान तिफोरखौ गामस मोनसे नाय ओ बिनि अनगायै माबाफोर बुंनो सानो नामा?
औ नोंगौ ओ दा बे गाननाय जोमनायफोरा गोदोनिफ्रायनो जोंना बे मोनसेयानो सोलिबोगासिनो दा नाथाय माखासे गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो सोदांनानै गुबुन महराव होनायखौबो नुनो मोन्दों आरो आरो मोनसे समाव जोङो दख'नानि महरखौ ओ दानाय महराव नुवालासिनो माखासे गुबुन गुबुन जिजों दाजाबफानानै मेसिननि गेजेरजों सुथेनानै गुबुन महर होनायखौ नुनो मोनदों दा बेफोर गाननाय जोमनायखौ जोङो गनायजाथाव होननानै लानो हाया आरो दा आथिखालाव बेफोरखौ एसे खमायनाय नुफिनदों आरो दा नोंथाङा आरो मा बुंनो सानो
औ बर'फोरनि गाननाय जोमनाय बुंनो थांब्ला दखनायाथ जेहेथु दखना ना
औ
बेजों लोगोसे बर'फोरा गोदोनि समाव आखाइजों दानानै दानानै गाननायखौ नुनो मोनो अब्ला जों बुंनो बे जादों ओ बिथिंयाव थांनायाव ओ जाहाथ थे जोङो मेसिनजों दानानै थाबैनो अ अ
हेलौ ओ नोंथांनिखौ आवाजखौ खोनानो मोनाखै आङो। हेलौ हेलौ